औ।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आङो दा ओरैनोसो दङ।
नोंथांजों आं गोथै गाननायनि बारै रायज्लायनो सानदोंमोनायलायनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे।
उ मानसिया जोनोम जायोब्ला सानसे थ थैखायो थैनायनि बेलावबो बारग'नो हाया। बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ ना?
औ
बर'फोरनि गेजेराव गोथै गारोब्ला मा माखासे नेम फालिनाय नुनो मोनो आरो ओ बेफोरखौ मावफुङाब्ला जिउ सोलेरा गोजोनफुरियाव थाङा होननानै ओ मिथिनाय जायो आरो बर'फोरनि गेजेराव सोरबा थैब्ला सिगां सिगां गामिनि मानसिफोरखौ खबर होनाय जायो। लिंनाय जायो आरो लिंहरनाय जायो। बिनाव बाय बाहागि खुमाफोरखौ खौरां हरो। गोदैखौ सिथ्लानि खोला फारसे हा गोथार लिरस्रांनानै थालिर गाजोला थिनखावनानै औवानि बिसां सायाव बैसां सायाव होनानै दारहा सायाव गोथैखौ खोलाहा खर' खालामनानै फुथुनानै दोनो आरो। गोथैखौ दैजों बिलिर सोनानै होयो बेखौनो थुखैनाय बिलि सुनानै होयो खानाइ खाननानै होयो थाव फुनो हायोब्ला मोदोमफ्रु थाव बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। ओंखाम लाखिनाय मानसिया दाउ मासे आगसि आखाइजों बुथारनानै दो गोदोन दो गोदाननि गलायाव ओंखाम ओंख्रिखौ सङो आरो। संखांनायनि उनाव ओंखाम ओंख्रि खबसे आरो दै गरदसे बाय बाहागिफोरा दौ दौनानै होयो आरो। बाय बाहागिनि बाय बाहागिनि उनाव खुरमा खुरमाफ्रा खुलुमो आरो दौहरो आरो। ओंखाम ओंखामखौ दौनाय समाव आलासि दौनाय समाव बे मा होनो आगसि आ आखाइखौल' बाहायनायखौ जों नुनो मोनो गोथैनि बिसांखौ बानायनाय औवाखौ गासिब खौबो लांफाजोबनांगौ आरो गोथैनि हासुंखौ उल्था दाननानै लायो हासुङाव गोबोरखि गलायनाय हा गोथार थुलुंसि दुब्रि हाग्रा सनानि थाम बाहायनानै दै सान्थि लाफायो आरो। नार्जि गोरान अन्थाइ दै बारनो फैसा सानाय मुथा बुन्था फाख्रि बिलाइ औवा बिजौ बेफोरखौ लांफायो आरो गोथै बाहाय नाय जि जोम बेफोरखौ गारहैफागोन गारहैफायो आरो एबा दानाव हरो सोरनोबाफोर दानाव हरनाय जायो आरो। न'खराव बेफोरखौ लाखिनाय जाया आरो गोथैखौ लांनाय सिगां सिगां गंफ्रामबो न' आरो गलिनि गलिखौ आवा खुन्दुंजों सोंथेनानै लाखियो। बेबायदि खालामब्ला न'खरनि खहा जानो हागौ होननानै साननानै लायो आरो। गोथै लांनाय उनाव न' बांफोरखौ लिरस्रांनानै जि ज जोम सुस्रांनानै लानाय जायो लायो गोथैसालियाव गोथै खौ हौवाब्ला खुग्लुबनानै खोलाहा खर' खालामनानै ओ लाखियो हिनजावब्ला खांग्रांनानै लाखि नाय नेम दं आरो गोथैखौ सावनानै एबा फबनानै ओ ला फबनानै दोनो आरो सोरबा सोर सावो सोरबा इदिनो फबो साफ्रामबो एखे खालामा आरो। सावब्ला गेदेर फिसा गेदेर फिसाला फिसाया अरखौ लगायग्रोयो लागायग्रोयो आरो सेंग्रा आरो सिख्ला बैसोआव थैब्ला थालिर गायनानै हाबा होनाय नेम खालामनायखौ खालामनानैसो सावो आरो फबो एबा माबायो आरो बेखौ सावोनाय जायो आरो गोथैसालियाव फाख्रि दालाय गायबोनाय जायो औवा बिजौखौबो थुबोनानै दोनबोयो आरो। आरो दाउ मासे हगारबोयो गोथै गारखांनाय उनाव ओ नार्जि गोरान अन्थाइ आरो बेसर बेफोरखौ दुगैखांनाय उनाव बाहायनाय जायो न'आव सफैनाय लोगो लोगो बे न'नि लांगोना गुदियावनो ओ लाखिनाय जिगाबनि अराव आखाइ हांनानै ओ आरोबाव दुगैनाय जायो आरो गोथै गारहैनाय मानसिफोरनो जौ साहा लिंबो-लिंबोनानै लों होहरनाय जायो बेवहायनो दाहा एबा खामानि सान खालामनायखौ रायज्लायनाय जयै रायलायनाय जायो। ओ पस्टफोर जेनेबा फान्द्राफोरखौ माब्ला खुंगोन मागोन बेखौ दिन थारिख मोजां नायनानै लानाय जायो आरो। बेयावनो ज' रायलायनानै दाहानि सानखालि दैमा सेराव एबा बिलोनि सिङाव थांनानै गोथैनि मुङाव फिथाइ सामथायाइ जाग्रा लोंग्रा बावहैनाय जायो फिसा हौवाब्ला साफ्रामबो खर' हजानांगौ आरो। फिसा हौवाफ्रा सारादु लाखिनाय मानसिया सारादुनि सानसिम उन्दुनाय जानाय आरो लोंनाय नेम फालिनाय बेफोरखौ नांगौ आरो आथिं गोनां मासेयाव जनो मोना उन्दुनो मोना ओ दैमाबो बारनो मोना आरो दाहा थांब्ला थाव बे ना बेदर मोनजाया गांसे गामसाखौनो दुगैनानै मो दोमाव रानहोनाय बेखौ खालामनांगौ आरो। बर' खृष्टियानफोरा गुबुननेमै सारादु खुंङो। बर' बैष्नुफोरनि नेमा हिन्दुफोरजों बांसिन मिलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दाहा खालि हाजाम लिंहरनो नांगौ एबा गामिनि गोरों मानसियाबो बेखौ मावफुंनानै होयो आरो‌। दाहाखालि खायसे उन्दै गथ'फोरनो गाइखेर दाखा मेथाइ आरो सौराय जाहोनाय बेखौ जों नुनो मोनबोदों सारादुनि बाय बाहागि खुरमा गासैखौबो जाफैयो आरो सारादुखालि खोला फारसे गोथैनो बावउनाय ओ बेखौ जों नुनो मोनो आरो बेखौ सारादुनि जेब्ला सारादु खुंङो बिनि हराव बेखौ ओ बे बावनाय खामानिखौ मावो आरो। निस्थार खालामनानै बाथौआवबो सिब्रायखौ फुजिनाय जायो सारादुखालि ना बेदर जाहोनो लायो सिगां जाहोनाय उनाव दथ दनसे माइरं फैसा दोनफानानै खुस्रा फैसा गोथै मुंङाव उनथिंजाय सारहरनाय जायो आरो बेखौ। गोथैनि मुंङाव जगार खालामनाय जानाय बेस बेसादफोरखौ जाहोजोबो लाखिनो हामा आरो बेफोरखौ सारादुआव गय बिफां आरो मोसौबो दान होयो इदिनो सोरबा मोसौ दान होबाय सोरबा बिदिनो ओ बासन मुवाफोरबो बिदिबो दान होनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। बर'फ्रा उजिफिननाय सानस्रिखौ फोथायो सारादुखालि खायसे सेरजा गावन आरो फारलाबो दिन्थिनाय जायो आरो। आंनि ओ गैथैनो गोथै गारनाय बेखौ बुंनाय एसेनोसै नोंथांङाबो आंजों माबो सा सावरायनो नामा?
औ आंङो सिगांङावहाय ओ आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दैहाय ओ बुंनो सान्दों आरो आंङो। थांनि सिगांहाय आबहावायाथ' जोंहा ओ दा गुबुंले जानायखौ जोंङो बयबो नुनो मोनो। आबहावाखौ जोंङो मोजाङै जोंङो बिफां लाइफांफोरखौ मोजांङै लाखियैनि थाखाय जोंनि सोरगिदिं जायगाफोरखौ जोङो मोजांङै फोसाबनानै लाखियैनि थाखाय जोंहा आबहावा आबहावा गेब्रेंनाय जाथाया जोंहा सोमजिगासिनो बिनि थाखाय जोंहा ओ जोंनि जायगायावहाय जोंङो गोबां खहा जानायफोरखौबो नुनो मोनगासिनो आरो बुहुमावनो जोंनि आबहावाया ओ गेब्रेनायखौ जोंङो आजिखालि दासान्दि जोंङो नुनो मोनो। गोजौ गोजौ बिल्डिं लुनाय आरो मा कारखाना दारिमिनफोरनि गेजेरजोंहाय उखुन्दै गुनाय बेफोरनि माखासे गाज्रि मैलाफोरा गगारलांनाय बेफोरनि जाहोनावहाय जोंहा ओ आबहावायावहाय गेब्रें गेब्रेंनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। बिनि गेजेरजों जोंहा ओ जोङो हां लानायावहाय मानसिफोराहाय सुबुंफोरा हां लानायाव जोंहा गोबां खस्थ' मोनो जोङो मोजां गोग्गो बारखौहाय जोंहा ओ मोजाङै हां लानो मोना बेफोरनि जाउनाव जों जोंहा बेराम आजारबो जायो गोबां बेराम भाइरासफोरबो जोंहा ओ जानानै भाइरासफोर उजिनानै जोङो बुहुमनाङैनो भुगिनांनायखौ जोङो आथिखालाव जोङो नुनो मोनगासिनो आरो। दा आबहावा ओ गेब्रेंनायखौ जोङो माबोरै होबथानो एबा जोङो होबथानो राहा लानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंहा आबहावा ओ गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौहाय बिफां लाइफांफोरखौहाय जोङो गायनांगौ आरो आरो बिफां लाइफांखौ गायनायजों लोगोसेथ' लोगोसेयै जोंहा बिफां लाइफांखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ बेखौबो जोङो साननांगौ आरो बेफोरखौ जोङो बिफां लाइफांखौ माबोरै जोथोन लानांगौ बेनि सोमोन्दैबो जोंहा साननो गोनां बाथ्रा दं आरो। बिफांफोरखौ जोङो ओ आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो बिफांखौ जेसेबां हायो एसेबां ओ ओ बिफांफोरखौहाय जोङो जेसेबां बेसेबां हायो इसेबां गायनाया मोजां आरो बिफां गायनायनि गेजेरजों जोंनि आबहावाया मोजां थासारियाव फैफिनगोन आरो जोंहा गोग्गो बारखौ जोङो हां लानो मोनफिनगोन आरो। बिदिब्ला जोंहा बेराम आजार जानायाबो जोंहा खम जागोन। ओ एसे बाङाय जालांगोन आरो बै खारखानाफोरखौहाय जोङो ओ बां बांद्राय बेबायदि ओ बांद्राय गासैबो जायगायावनो जोंहा ओ कारखानाफोरखौ खुलियोबा जोंहा ओ इयुनावहाय जोंहा खैफोद गोनां जागोन जोंनि बुहुमा जोबस्रांनोबो हाबगो जोबस्रांनोबो हा गौ आरो आबहावा गेब्रेंनायनि जाहोनावहाय जोंहा आथिखालाव जों गोबां ओ गाज्रि गाज्रि जाथायजों जोंहा भुगिनांनांगौ जाखाबाय जेरै जोंहा बोथोरावहाय जोंहा अखा हानांगौ समाव अखा हाया आरो बिदुंफोराबो जोंहा ओ दुंलाब एखमबा समाव बिदुङा बारा जायो बिनि जाहोनावहाय मानसिफोरा ओ थानो जेरैबो जारला जायो बिदुङा बारा जानायनि जाहोनाव जों अबाव थागोन अबाव मागोन बेबायदि जायो आरो ओ बेनिखायनो जोंहा बोथोरावहाय जोङो अखा हायैनि जाउनाव जोङो माइ फोरखौबो जोङो बोथोराव गायनो मोना गोदोनि बायदि जोंहा जे बोथोराव जोंहा गायनांगौमोन बे समाव जोङो आथिखालाव जों गायनो मोना बे फोरबायदि बोथोरनि उनहालागै जोङो ओ गायनो मोनो आरो आरो गायो। अब्लाबो जोङो उनावहाय जे बोथोराव नांगौ बेयाव हाया आरो उनाव माइ गायखां बिदिनो आबादफोर मावखांब्लासो अखा फोरा बारा हानानै होनानै दैबानाफोरजों लोमलांनाय मानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। ओ बेनिखायनो जोङो बिफांफोरखौहाय गायनानै लानांगौ। बे बिफां गायनायनि जों बिफां गायनांगौनि थाखायनो जोंहा ओ बुहुमावहाय मोनसे ओ माहारियारि आबहावा सान होननानै जोंहा ओ ओ बा जुनखौहाय जोङो फालिनाय नुनो मोनो आरो। बा जुनावहाय जोंहा आबहावा सान होननानै फालिनाय जायो बे सानखौहाय ओ बे सानावहाय जोङो बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंहा बिफां-लाइफां गायनाय जायो। मिथिंगाखौहाय जोङो जोंनि आबहावाखौ ओ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो बे बिफां-लाइफांफोरखौ गायनानै बेखौ जोथोन लानांगौनि सोमोन्दै जोङो ओ गासैबो फसंथान फोरावहाय आरो गामि-गामिफ्राव जोङो बिफां गायनायखौ नुनो मोनो आरो। बेनि गेजेरजों फरायसा- सिगाङाव गथ'साफोरनि सिगाङाव जोङो बिफांखौ मानो गायनांगौ आरो माबोरै जोथोन लानांगौ बेनि सोमोन्दै बुंफोरनानै होनांगौ आरो जाहाथे गथ'फोरा ओ इयुनावहाय बिफांफोरा जोंनि थाखा- खाय बेसेबां गोनांथि दङ जोंनि जिउआव बिफांफ्रा बेसेबां ओ गोनां। उम माबा गोहोम खोख्लैयो बेफोरखौहाय मिथिनो हायो आरो बिफांनि फारसे अन्नाया सोमजियो बेनि थाखाय जोङो बे आबहावा सान- खौहाय फालिथारनांगौ आरो गासैबो फसंथानफोरावनो। बिनिफ्राय जोङो बिफांफोरखौहाय। जेसे हायो एसेबांनो जोङो गायनांगौ बिसोरखौ जोथोन लानांगौ। जाहाथे जोङो बोथोरावनो ओ। मैगं-थाइगंफोरखौ जोङो गायनानै लानो हायो आबादफोरखौ मोजां मोनो आरो गोग्गो बार मोननो- हायो बेनि थाखाय जोङो बेफोर राहाफोरखौ लानांगौ। औ आरो अब्लासो जोंनि आबहावा गेब्रेंनाया